हेल' हेल' हेल'
नोंथां
औ
औ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथाङा खोनादों ना मो मोजाङैनो अ ओ दिनै मोनसे खोथा सावरायनो होनना जों नोंथां नि
औ औ
अ
अ' खोनादों
औ दिनै मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो होननासो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन।
औ दे बुंलाय मा
औ अ ओ बे दिनै सावरायनो लानाय खोथायानो जाहैबाय बे जोंनि ओ फोर्बोनि बागै आरो जेनेबा जोंनि बर' हारि फोरनि बागै
औ इसे गोसा बुंलाय नोंथां
ओ जेनेबा जोंनि बर' हारिनि फोरबोफोरनि बागै आरो।
औ औ।
औ ओ थ' बा बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ जों बर'फोरनि मा मा फोरबोखौ फालिनाय जायोबा?
अ अब्ला बर'फोरनि फोरबो होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जोङो जायखौ गोदान बोसोर होननानै जोङो फालिनाय जायो बेनो जाहैबाय बैसागु। नङा होमब्ला नोंथां बैसागुखौथ' जोङो जोंनि ओ जोंनि थाखाय
हेल'
नो इसेनोसै
औ औ
अब्ला गिबियावनो जोङो बैसागुआव ओ सैथो दाननि जोबथि खालारावहाय जोङो ओ मोसौ बैसागु फालिनाय जायो नङा होमब्ला नों
औ नोंथां औ।
मोस सौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय जों ओ ओ बेनि सिगां सैथो दाननि जोबथा खालारनि सानसे सिगांहाय जोङो ओ मोसौफोरखौहाय जोङो ओ थुखैनो लाङा होनब्ला बिलो एबा दैमायाव? बेनि थाखायनो जोङो बिसोरखौ थुखैनो थाखाय लाव फान्थाव जगार खालामनाय जायो मिथिगौना नोंथाङाबो?
औ नोंथां मिथिगौ।
औ बेनि थाखायनो जोङो बे थुखैगोननि सानसे सिगां जोङो बेलासेयावहाय लाव, फान्थाव, थाराय, दिग्लिगुटि बेफोरखौहाय जोङो नागिर नानै जगार खालामनानै दोनखा जोबो ओ बेनि उनाव हाय जों ओ फुंआवनो खारनानै बेफोरनि जाय जोङो नागिरनानै दोननाय लाव, फान्थाव ओ दिग्लिगुटि हालदै थाराय बेफोरखौहाय जोङो हाना लानानै ओ मा खालामो माला सुनानै लायो। आरो आथाखौ जोङो खिर खायावहाय हानानै लायो बेनि उनावहाय जोङो ओ अ बेल' नङा मोनसे खोथा ओ खान्था एबा सारायनि हांगारखौहाय एसे थाव नानै जोङो मोखौनि मोदोमावहाय बिदि ओ गाब गाहोनाय जायो आरो गास बो मोदोमावनो जोङो बिदि थफा थफ्फा बिदि होना होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बिसोरखौ ओ ओ थुखैनो लांनाय जायो आरो बिलो एबा दंग' दैमा बिदि जाम्फैफोरावहाय बिसोरखौ ओ गान सल' मेथाइ खनै ख ओ सल' खनै खनै जोङो बिसोरखौ थुखैनो लाङो आरो दैमायावहाय। जेरैहाय सल' खौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होननाय
औ औ
खनै खनैहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो आरो बे लाव फान थावजों ओ सास्रि सास्रिहाय। बे हानानै लानाय लाव फान्थावखौ जोङो मोसौखौ ओ मोसौनियावहाय सास्रिनानै होयो आरो नङाब्ला गाननानै होयो। बेफोरबायदि बुङै बुङै जोङो बिसोरखौ थुखैनो लाङो आरो बेफोरबायदिनो दैमायावहाय जमायै मोसौफोरखौ लांनानै थुखैहैयो। बेनि उनावहाय थुखैनानै जोङो ओ उदां फोथारावहाय बिसोरखौ गांसो जानो थाखाय हेंगारनानै होयो आरो
औ।
बेनि उनाव जोङो ओ मोनाबिलियावहाय बिसोरनो थाखाय गोदान फागा बावनाय जायो। जेरैहाय जोंबो ओ मानसि बैसागुआव जेरैहाय गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गाना होनब्ला थिग बेफोरबायदिनो जोंबो बिसोरनो थाखाय गोदान फागा बावनाय जायो आरो गोजामखौ गारनानै गोदान खौ बिसोरनो होना होयो।
औ आरो नोंथाङा जे बुंदोंमोन औ
होलाङो आरो
औ। आरो ओ
औ नोंथां मोनसे खोथा ओ मोनसे खोथा सोंनि आरो नोंथांनाव आङो। बे नोंथाङा जे होनदोंमोन बे मोस सौनि मोदोमाव बेफोरबायदि दागो होयो होननानै बे दागोखौ मानि थाखाय हो होयो जेनेबा मायबाफोर ओंथि दं नामा? नोंथाङा
अ बे दागोखौ मानो होनाय जायो बेखौथ' आङो मिथिया नोंथां।
औ।
बेनि थाखाय आं नोंथांनियाव निमाहा बिबाय
औ औ। जेबो नङा नोंथां माने आंबो मिथिया नालाय सोंदोंमोन आरो नों
औ औ औ बेनि उनावहाय मोसौै बैसा सागुआथ' थांबाय
औ।
बेनि उनाव जों हा फै बाय ओ बैसागुनि से खालार बैसागुनि से खालारावहाय जोङो गिबियावनो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जोंनि जि थैनानै थांनाय आबै आबौ आयं बेफोरबायदिनो था बिसोरनो जोङो ओ जायखौ बुङो जोङो गोथैसो बावनाय बिसोरनो थाखाय जोङो फिथ लारु ओ जो जौ सेरेब बा गस्ला गोदान गामसा गोदान बेफोरबायदि लानानै जोङो बावनाय जायो आरो।
औ।
गोदान बोसोरबो जा जोंबो जागोन नोंसोरबो जों बिदि होनानैहाय सोबनो आरो जाव दङ बेयाव मोजाङै मोजां था होननानै जों बुंद बिसोरनियावहाय बिसोरनिसिम बैसागुनि हामलायनाय बावहरो आरो इसोरनियावहाय जेराव दङ बेयावनो मोजाङै मोजां थादो होननानै जोङो आरज गाबहरो। आरो जोंखौबो अब्लाबो बोर सारस्रि हरबाय था होननानै जोंबो बिसोरनो बिसोरनियावहाय आर'ज गाबो। थिग बेफोरबायदिनो बेनि उनावहाय जोङो ओ,,, न'खरनि गिदिर बा उन्दै गासिबो जोङो मान बावलायो बा बिमा बिफाखौ खुलुमो बा न'खरनि बिबौ बिबै दङब्ला बा आयं आदा बाज जे बेफोरबायदि दङब्ला जोङो बिसोरनो ब्लाउस एबा फालि दख'ना गामसा बेफोरबायदि होनानै जोङो खुलुमो आरो गिदिरफोराबो उन्दैफोरनो ओ बोर सास्रियो‌। थिक बेनि उनावहाय जोङो ओ गामिनि सेंग्रा सिख्ला बा बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय बिदिनो गावबा गाव हानजा दायै दायैहाय ओ मोसानो ओंखारो आरो। बैसागुनि नैथि खालारनिफ्राय
औ
जोङो गावबागाव ओ हानजा लानानै जोङो गुबुन गामियावहाय बैसागुआव मोसानानै ओ मागिनो थाङो आरो।
औ
औ बेनि उनावहाय जोङो मोसायै मोसायै बैसागुनि जेथिया स्नि खालार सफैगोन स्नि जोबथि दिन सफैगोन
औ
अब्लानियाहा जोङो स्निथि खालार खालि जोङो गामियावहाय मोसानाय जायो बाखि दिनखौ नै खालारनिफ्राय द' खालार फोरसिम जोङो गुबुन गामियावहाय मोसानाय जायो। आरो स्नि खालाराव जोङो गामियावनो मोसानाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो मोसा मोसानायाव मागिनानै मोननाय जिहेतु माइरं एबा फैसा बेफोरखौ ज' खालामनानै जोङो गासिबो जमायै मा होनो ओंखाम संनानै बा बेदर ना बायनानै बिदि जमायै ओंखाम बोथिसे जालायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो रंजालि बैसागुखौहाय बिदाय हरो। बेफोरबायदि जालायनानै आरो बेफोरबायदि बिदिनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायावहाय रंजालि बैसागुखौ बरायनो एबा बिदाय होनो थाखाय बिदिनो रंजालि फोरबो फालिनाय जायो।
औ
आरो गासिबो गामिनि बा खाथि खालानि गासिबो गामिनि रंजा बाजायै बिदिनो मोसायो। रोजाबो आरो गासै सैबो रंजायो। बिदिनो जोङो बैसागुखौ बरायो एबा बिदाय हरो आरो।
औ
अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ जेनेबा आङो मा होनो बैसागुखौनो होननोसै आंबो नोंथां
औ
औ बिदिनो जोंनाबो फा जेनेबा लास्ट खालि माबा मोसौ थुखैबाय। बिदिनो मोसौखौ दैमाफोराव लांनानै थुखैबाय बे दिग्लि लिथि बिलाइ थाराय आरो लाव फान्थाव हानानै बिदिनो बुज्राव बुज्राव लाना थांनानै थुखैबाय थुखैनानै बिदि बिदिनो हेगारना होबाय सानावहाय हेगारना होनानै मोनायावहाय गोदान फागाजों खाबाय
औ
खानानै बिदिनो अखानायैथ' मानसि बैसागु नालाय बे खालिथ' ओ माने जों बे सिजौ बिफांखौ मिथिगौना नोंथाङा? सिजौ जोंनि जे औ बे सिजौआव ओ माने आरज गाबो आरो जोंना बेफोरबायदिया फुङावनो जेनेबा दुगैस्रां लोबस्रां
औ औ थानसा
अह ओह औ ओ बेवहाय बाथुरखो दुमबाय आरो बाथौखौ दुमनानै बिदिनो ओ बि सानखालिथ फुजा होनानै जोबलांबाय आरो नखरनि बा गामिनि गेदेर गोलावफोरखो खुलुमबाय गेदेर गोलावआवबो उन्दैनो बोर सारस्रिबाय आरो बिनि अखानायनिफ्राय आरो ओ रंजा बाजा मोसानायानोथ' सलि खाबाय जेनेबा बिदिनो ओ बिदिनो मोसायो रंजायो गासैबो मोसानानै बिदिनो स्नि दानखालि ओ बिदि नो गासैबो ज‌ लोगो नांना नै ओ बिदिनो खाना जायो। बिदिनो बिदाय हरो आरो जोंनि
औ अब्ला नोंथां समाबो जानानै फैबाय जोंहा दिनैनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै ना
औ नोंथां औ गोजोन्थों औ।